नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां दा बिदिब्ला जोङो आथिखालनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय माबायदि फाराग बा सोलायनाय दङ' बेनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
आ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आथिखालनि आरो दानि माबायदि सालायनाय नुदों बेनि बागै फंनैसो बुंग्रोदो दे‌।
जोङो- आथिखाल आरो दानि आबाद मावनायनि अ सायाव सावरायोब्ला सरि गोदोनि आरो आथिखालनि सायाव सावरायोब्ला जेरै जोंबायदि जों गोदोनिखौ खोनानो मोनबोदों अदेबानि उन्दै उन्दै समाव जोंबो जों मेगनजों नुनो मोनबोनायखौ जोङो एफा एनै गोसोआव थानायखौ फोरमायनो हायो आरो नोंथां जेरैबायदियै गोदोनि समावथ' माइ गायनायखौनो लायोब्ला बोथोर लायै बोथोर सम लायै सम अखाफोरा मोजाङै हायोमोन, अखाफोरनि हानायनि गेजेरजोंनो सम बायदियै माइखौबो गायनो हायोमोन गायखांनो हायोमोन एसेबां मानि सानदुंबो दुंनायखौ जोङो नुनो थाङामोन। बेफोरबायदिखौ जोङो सिगांनि समाव मोननो हायोमोन आरो नोंथां। लोगोसेयैनो बे माइ आबाद गायनानै माइनि फिथाइ मोननायनि बिायावबो ओ आथिखालनि समजों माइ फिथाइ मोननायखौ रुजुयोब्ला ओ एसेबां एसेब्लाबो खम मोननायखौ जोङो बुंनो हागोन आरो नोंथां बे खम जानायनि बिथिंखौ जोङो सावरायोब्ला मोनगोन जे गोदोनि समावहाय दुब्लि फोथारखौ फोमोनोब्ला हाल एवोब्ला मोसौजों ओ नांगोल लाफानानै मोजाङैनो एवनायखौ नुनो हायोमोन आरो नोंथां जे बेबायदिहाय बे हालजों एवनायाव अदेबानि अ नांगोल जों एवनायावबो जेबो एम्फौफोरा खस्थ' जाया बा थैनानै थाङा- बेफोरबायदिखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो नोंथां नाथाय ओ दानि समावथ' आबाद मावनायखौ जोङो सावरायोब्ला मोनगोन जे खालि ट्रेक्टरजों हालौनाय ट्रेक्ट'राव हालेवनानै खनसेनो फोमोननानै खनसेयैनो गायनाय। बेबायदिखौ जोङो नुनो हायो आरो न दां जायनि थाखाय बेवहाय हाग्रायाबो सिवस्लाबा हाग्रा सुनानैबो हासार जाया। बेबायदि समावनो ओ थाब गायखांनायखौ नायनानै ओ थाबैनो हाजिरा लानानै खामला लानानै गोबां माइखौनो ओ गोबां बिघा हाफोरखौनो साननै बा सानथामनि गेजेरावनो गायखांनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ आथिखालनि समाव नुनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ जानो हागौ मोजाङै हाफोरखौ फोरमोनैनि थाखायनो ओम जोंनि आथिखालाव बे माइ आबाद गायनायनि जानाखि मोननो गोनां फिथाइ बेफोरो गोदोनिजों रुजुना नायोब्ला ब्ला एसे खम मोनदोंखौ साननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा बुंनायसाय नोंथांनि नोजोराव ओ आथिखाल आरो दानि आबाद मावनाया माबायदि ओ फारागथिखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों।
औ जागोन ओ नोंथाङाबो गोबां बुंबोबाय आथिखाल आरो दानि आबाद मावनायनि बागै। दा जोङो गोदो उन्दै उन्दै समाव बै समखौ नायोब्ला जों नुहुरो जोङो ट्रेक्टरनि बाहायनायखौ जों नुुनोनो मोनामोन। बै समाव जोंनि आबाद मावनायफोरा ओहोम मोसौजोंनो हालौएवनाय जायोमोन न'खराव हालिनै हालिथाम गाहाम। न'खराव मोसौ लानानै हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा बै समाव आबाद मावनायाव जाबायदि आबाद मोजां जायोमोन बेबायदि नाथाय आथिखालाव जों जानायखौ नुनो मोनलिया आरो। दा गोदोनि सम समाव जों हाखौ जों मोसौजोंनो हालौवोमोन। दा बै समाव जोंनि एम्फौ एनला माखासे खानस्रिफोरा जोङो थैनायखौ नुवामोन आरो। दा जों आबाद मावनायाव बेफोर एम्फौ एनलाखौ नांगौ खायसे एम्फौ एनलाखौ नांगौ होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों हाल एवनायनि थाखाय बैफोर एम्फौ एनलाफोरा जोङो थैनानै थांनायखौ नुनो मोन्दों। दा जेरै जोंनि गोनांसिन एम्फौ होननानै बुङोब्ला जों खानस्रि खानस्रिखौ जोंनो नांथारगौ आरो। दा खानस्रि उइ खानस्रि थायोब्लासो जोंनि हाया गुरुं जायो आरो आबादा जोङो रोदा सुनो बा जौगानो थाखाय खानस्रियासो गोबां हेफाजाब होयो। नाथाय जों ट्रेक्ट'रजों हालेनायनि जाहोनाव बैफोर खानस्रिफोरा गोबां थैबोबाय। आरो आथिखालाव जों गैया गोबां खम बिबां नि नुनो मोनबोबाय आरो दा बिनि जाहोनावबो जों आबादखौ गोबां खम जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो। नाथाय जों गोदोनि समाव ओ एसे गायनानै दोनोब्लानो जोङो आबादखौ मोजां जानाय मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव हासार होयोब्लाबो ज जों आबादफोरा मोजां जायैखौसो जों नुनो मोनो आरो। दा बेनि जाहोनावनो जोङो बुंनो हायो आथिखालि ओ गोदान मुगानि ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो हायो आरो। नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि समाव गोबां खस्थ'बो जायोमोन।
ओम।
माइफोरखौ थाबैनो गायखाङामोन दुब्लिखौ जों थाबैनो हाल एवखाङामोन आरो। दा आथिखालाव नाथाय स-समनि आंखालनि थाखाय बयबो खस्थ'खौ लानो लुुगैलिया मानोना मोसौजों हालेवोब्ला गोबां कस्थ' जानो गोबां सानहालागै जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो ओ ट्रेक्टरखौनो होननानै सेनि समनि थाखाय मावजोबनो थाखाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो गोदोनि समाव जोङो ओ बयनिबो न'खर न'खर सावरि बादालि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। गंसे न'खराव माइ गायनाय माइ फुनाय जायोब्ला बयबो ज' ज'यै थांलायनानै हेफाजाब हैलायोमोन। आरो फाला बदल थांलायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो बिनि सोलायै ओ आंनि गेजेरजों गुबुन सुबुंफोरखौ माइ गायहैनायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव जोङो आथिखालाव सावरि बादालि जानायखौबो जों गोमानायखौ नुनो मोनबाय आरो। दा गोबां सुबुङानो गाव गावनि न'खरखौ माब्ला मा माइफोरखौ मावखांगोन माब्ला आबादा हागोन बेफोरखौल' नायनोसै आरो दा बेफोरनि गेजेराव जों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा आरो नोंथाङा मा बुंबावनो सानो
जों दानि बिथिङावथ' सावरायनो थाङोब्ला नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों ओ बेफोरबायदियानो नङा होमबा नों थां बेयावहाय आरोबाव सावरायनांगौ बुंनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनायखौ औ आबादा साबसिन माब्रै जागोन औ बेनि सायाव जोङो फरायबावनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि ओ जों दा साफ्रोमबो सुबुङानो समा जोबोद गोनां समनि आंखालनि थाखायनो ओ आबाद मावनायनि बिथिङाव ओ सानबानि गेजेराव साननैखौ हमनानै दसेनो हथाथ मथत ट्रेक्टरजों हालेवनानै हाजिरा मुजिरा लानानै ओ माइ फोरबो बेफोरखौ गायनायखौ नुनो हायो आरो नोंथां जुदि ओ बे माइ आबाद मावनायाव ओ जोङो मोनसे थिउसनखौ लाफायोब्ला जेरैबायदि ओ माइ आबाद मोजां जानो थाखाय जों आंनो औ मास मोनसे आं बेखौ हगारखाबाय बेफोरबायदि साननानै जेब्ला ओ लासै लासै ओ मावलांगोन जेरैबायदि ट्रेक्टरजों हालेवोब्लाबो बोरजों गिबियैनो हाल एवग्रोदो बेनि उनाव बिनि हाग्राखौ फोथैदो हाग्राखौ फोथैखांनायनि उनाव ओ आरोबाव बिदिनो ओ सब सप्तासे बा ओ सप्तासे एसे बेफोरबायदि समनि गेजेराव ट्रेक्टरजोंनो हाल एवफिनदो बेनि उनाव हाखौ मोजाङै फोमोनदो फोमोननानैसो माइखौ आराम मोजाङै लासै लासै थख' थख' ओ एसे एसे नारसोनानै गुबुंबो नङा गेसेंबो नङा ओ मिडियाम साइसनि ओ फारागथि दोननानै गायोब्ला ओ आथिखालाव जेसेबां माइ मोननो हादों बिनि ओमफ्राय बांसिन मोनबावगोनखौ आङो सानो आरो नोंथां जों आथिखालनि सुबुंफोरा जुदि ओम गावनो जायो जोंनि थाखायनो माइ ओ बेखौ मावखानांगौ बेफोरबायदि साननानै जुदियै ओ मोजाङै गोसो होनानै मावलाङोब्ला जानो हागौ ओ माइफोरा साबसिन जागोन खोमा होननानै सानो आरो नोंथां
औ नंगौ आरो दा बिनि सोलायै जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो ओ आथिखालाव जोङो माइ आबाद मावनायाव जों हासार बाहायो होननानै मिथिगौ ना हाथाय हासार नि थाखाय जोंनि माइ आबादा माखासे खमायदों होननानैबो बुङो नाथाय गुबुन जायगायावबोथ' जोङो गोबां हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोननि माइफोरा गोबां जायो आरो दा बिनि बेनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनो सोलोंथाइनिबो गोनांथि नांगौ होन्नानै जों बुंनो हायो आरो मानोना गुबुन जायगानि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माखासे गोबां आबाद मावनायनि आदबफोरखौ सोलोंनानै लादों आरो दा बिनि थाखाय बिथांमोननि आबाद मावनायफोर जेरै बिहार उत्तर प्रदेश बायदिफोरनि जायगाफोरनि आबाद मावनाया जों गोबां जाखांफुनायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोननि जाय जायगानिफ्रायनो जोंनि जायगायावबो ओ बिथांमोननि जायगानिफ्राय माइ माइरं ओ साप्लाय हरनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा बिथांमोननि गेजेराव जों नुनो मोनोदि बिथांमोननि आबाद मावनाया हासार बाहायनायनि गेजेरजोंब्लाबो गोबां मोजां आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंनि गेजेराव हासार बाहायोब्लाबो एसेबां मोजां आबाद जानायखौ नुनो मोना दा बिनि माबाफोर जाहोन मोनगोन नामा नोंथां बुंनो हागोन नामा?
औ जाहोन नागिरनानै थाङोब्ला नोंथां ओ जोंनि मानसि माइआ एम्फौ जादों माइ फिथाइ थायनांगौ बेफोरबायदि होननानै डायरेक्ट खनसेयैनो मा दखानावनो बिनि थाखाय ओ मुलिफोर लायखायो आरो जेरैबायदि आंनि माइया एम्फौ जादोंलै एम्फौ जानाय एम फुजा जानायनि मुलि नांगौमोन होननानै उम दखानदारि बा ओ जाय मुलि फानग्रा बेबो हरनोसै आरो जाय आबाद मावग्रा बेबो मा दायरेक्ट ओ फराया माया ओ बे दखानदारिया बेखौ हरदों बे एम्फौ थैनायनिनो मानिनो बिदि खालाम बिदि होननानै डायरेक्ट आबादाव सारफैयो नाथाय ओ बिनि उन सिगां बे मुलिखौ सारोब्ला माइआ मा जागोन ओ एम्फौ थैनायखौ बे खौ सारखांनानै उम आरोबाव माबा मुलि सारनांगौ नामा बेफोरबायदि ओ साननाय बा रोंगौथि जोंनि गेजेराव नुनो थाङो नुनो थाङा आरो नोंथां जेब्ला सासे आबादारिया मोजाङै आबाद मावगोन बा आबाद मावनायखौ गावनि गुदि खालामनानै लागोन ओ बेयावहाय बे ओ आबाद मावनायनि सायाव मोजाङै गुवारै उम गियान थायोब्ला गियानखौ मिन्थिनो नाजायोब्ला ओ जोङो साबफिनै ओ आबाद मावनायनि फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै आङो साननो हायो आरो। सानो आरो नोंथां ओ जेरैबायदि जोङो औ जेरैबायदि जोङो दाथ' दा नागिरनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां आबादारिफोरा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ओ जेरैबाय बियै आथिखालाव बांसिनै ओ माइ आबादनि अनगायैबो गोबां आबाद ओ मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां। जेरैबायदि ओ ड्रागनस ओ बिफांनि आबाद मावनाय लेबु बिफ बिफांनि आबाद मावनाय बैग्रिफोरनि आबाद मावनाय ओ थाइजौ फिथाइ ओ बेफोरनि आबाद मावनाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोननाय थायो आरो नोंथां।
ओ जायफोर बिथांमोना बैफोर आबादखौ मावदों बिसोरो साफ्रोमबो मा बै आबादनि मोनसे मोनसे रोंगौथि लानाय अदेबानि ओ गोजान जायगायाव थांनानै ट्रेनिं लाहैखानायसो। जाय जायनि थाखाय बिसोरनि ओ आबाद मावनाया मोनसे देरहासार सारनाय बा ओ रांनि बिथिङाव जौगासारनाय जोङो बेखौ नुनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा। ओ जुदि ओ साफ्रोमबो सुबुङानो आबाद मावनायनि बिथिङाव बेफोरबायदि रोंगौथिखौ ओ लाग्रोनानै आबाद मावोब्ला आं सानोहाय सानो आरो नोंथां। ओ जोंनि गेजेरावबो अदेबानि जों